औ नोंथाङा खोनादों ना?
औ खोनादों नोंथां।
औ नोंथांखौ फन खालामनायनि जाहोनानो जाबाय आं नोंथांजों मोननैसो आयदानि सायाव सावरायनो हरदोंमोन नोंथां। औ नोंथाङा सम होनो हागोन ना?
औ जागोन नोंथां होनो हागोन।
औ बिदिब्ला ओ नोंथांमोननि ओ गामि एबा ओनसोलाव बर' आइजो फोरा बिदिनो दाउ अमा फिसिनानै नोंथाङा जिउ खुंनायखौ नुदों नामा नोंथां?
औ नुदों नोंथां।
औ
औ
बिदिब्ला बर' आइजोफोरा बिदिनो सिगांनि बायदि दाबो दाउ अमा फिसिनानै जिउ खुंबाय दङ नामा नोंथां?
औ नंगौ। नोंथाङा खोनाादोंंना?
औ खोनादों नोंथां।
औ बुंनो थाङोब्लाथ' जोङो माने जों जोंनि बर' आइजोफोरखौ माने गोबां बेबायदिनो दाउ अमा बोरमा फिसिनानै जों गोबां जिउ खुंनायखौ नुनो मोनदों आरो नोंथां औ गोदो बो नुबोदों आरो दाबो जों बेबायदिनो नुनो मोनबाय थादों। औ जोंनि बर' आइजोफोरा माने गोबां बेबायदिनो अमा अमा फिसियो दाउ फिसियो। जेरैहाय जोंहा। मा होनो अमाखौ फिसियोब्ला जोङो माने बेबाय दिनो हाखरनि फार एबा माने दुब्लिनि जिंफोराव बेबायदि दैमाजिंफोराव माने अमा गन्द्राखौ बानायोब्ला मोजांसिन जायो आरो नों थां औ बेहाय खिफोरखौ सुगारनो थाय खिफोरखौ सुगारनो हा रो औ बेनि फ्राय जोंहा माने बेबायदिनो माब्रै माबा गाहाम फिसा लानानै जोङो माने गोबां फिसा जाहोनानै जोङो बेखौ फेदेरनानै जोङो फाननानै माने गोबां रां आरजिनो हायो आरो नोंथां औ बेबाय दिनो जोंहा दा दाउ फिसिनायनि बेलायावबो बेफोरबायदिनो जों माने गोबां दाउ बेबायदिनो दाउ बिमाफोर जोङो जिथा एबा जिबा था गाहाम बेबायदि लानानै जोङो बेखौ बिदै जाहोनानै बिनिफ्राय बिसोरखौ ग'होनानै फिसा जाहोनानै फिसायाथ' नोंथां बेबायदिनो जिथा नङाबाय बा जिनैथा बेफोरबायदि जाखायो नालाय औ जों बेफोरखौ। माने जों बे फिसाखौ जोङो माने गोदजा लाइटनि गुदुङाव दोननानै माने बेनि गुदुं नालाय ओंखायनो दाउ फिसाफोरा माने जेबो जाया आरो नोंथां बेनिखायनो जों लाइट गोद जायाव होनाय जायो औ बेबायदिनो जों फेदेरनानैबो जों गोबां माने फाननानै माने गो बां बेबायदि रां आरजिनायफोरखौ नुनो मोनदों आरो नोंथां औ दानियाहाय थ जों बांसिन माने बेफोरबायदि दाउनि माने दाउनि फार्म अमानि फार्म बेफोरखौ माने गोबां नुनो मोनगोन। ग्रा जाबाय आरो औ। जोंनि बुंनो थाङोबा जोंनि बर' सुबुंफोराल' नं नङा जोंनि बर' सुबुंफोरखौ नुनानैनो गुबुन हारिनि सुबुं। फोराबो माने दाउ अमा बेफोरबायदि फिनायफोरखौ जों गोबां नुनो मोनबाय आरो नों
औ नंगौ।
अमानि गुन अमानो अमानि गुन्दै होनोब्लाथ' जोंहा माने गुन्दै ओमफाय बेनिफ्राय जोंहा अफ्रिफोर। बेफोरखौ होनाय जायो औ जोंहा‌ आब फुख्रिखौ होयोब्ला माने अमाया थाब थाब देरसिनो होननायखौ जोङो माने। देरसिनो होननानै जों मिथियो आरो नों
औ नंगौ।
औ बेबायदिनो माने जोङो बोरमाफोर फिसिनायनि बेलायावबो जोंहा। बेबायदिनो माने। गोबां माने बारा खस्थ' जाया आरो नों थां औ बेबायदिनो जोंहा माने खस्थ' जायोब्लाबो जोंहा। दैलां बोथोराव माने एसे खस्थ' जायो आरो।
औ औ।
औ बेबायदिनो माने जोंनि बर' आइजोफोरा गोबां माने दासिमबो बेबायदिनो दाउ अमा फिसिनानै माने गोबां हाथाय बाजाराव फाननो लांनानै गोबां जिउ खुंबोगासिनो औ गोदोहायथ' बेफोर। बायदि माने जोङो फार्मफोर खुलिनानै माने हाथाय बाजाराव फाननो लाङोब्लाबो बांद्राहाय बांद्राय दाम नङामोन नालाय खम बेसेनमोन अब्लाबो जों बेबायदिनो गोबां माने रां आरजिदोंमोन नाथाय दाथ' गारि मथरनिबो आंखाल गैला नालाय नोंथां औ बेनिफ्राय गोबां गोजान गोजान जायगाफोराव लांनानै माने गोबां बेसेनफोराव जों फानहैनायखौ नुनो मोनदों आरो नोंथां औ। औ बेबायदिनो जोंनि मानि जोंनि जायगानि जोंनि जायगानि लकेल दाउ लकेल अमाबाबो जोंनियाव माने बांद्राहायद बांद्राय दाम मोना होननानै जों खोनायो। औ गुबुन जायगायाव लांनानै फानहैयोब्ला बांसिन दाम मोनो होननानै ज जों मिथिगौ औ। औ बेफोरबायदिनो जोंनि बेफोरबायदि बर'नि माने दाउ अमा फिसिनायखौ नुनानै गुबुन हारिफोराबो माने गोबां फिसिग्रा जाबाय आरो नों थां। औ बेबायदिनो जोंहा माने दाउफोरखौबो जों फिसिनानै माने हटेलफोराव। जोंहा माने हैनाय जायो औ बेबायदिनो जोङो। बर'नि माने अमा बेदर दाउ बेदर बेफोरखौ जोंनि। बर'नि हटेलफोराव माने गोबां माने। फानो आरो नोंथां औ बेफोरावबो जोङो गोबां रां आरजिनो हायो। आरो दानियाथ' जोंहा माने अनलाइननि जुग नालाय जों गोसो जाबानो माने। बिहरनानै जानो हायो।
औ आरो बुंनो थाङोब्लाथ' ओ गोदो गुबुन जेनेबा गुबुन हारिफोरा जोंनि बर' हारिखौ गोबां मुगैयोमोन नङा होमबा नोंथां? बिदिनो औ दा अमा फिसिनाय खौ नुनानै बेफोरखौ लेथ्रा बिदिनो जोंखौ बर'फोरखौ मुगैयोमोन आरो। खिन्थु दा जोङो ओ बिसोरखौ गुबुन जोंनि हारिनिफ्राय गुबुन हारिखौसो बांसिन जोङो बिदि दाव अमा फिसि नंखायखौ नुनो थांदों आरो नोंथां माने बिसोरबो ओ मिथिनो मोनबाय जे बिदि दाउ अमा फिसिनानैबो गोबां रां आरजिनाय हायो एबा नखर सुंथानो हायो एबा जौगानो हायो बेफोरखौ मोनथिनानै बिसोरसो खौसो बांसिन सिनायखौ नुदों आरो नोंथां।
औ नंगौ नोंथां नंगौ।
जोंनो अमा फिसिनो थाखायथ' जों जौखौ संथारनांगौ गोनां जायो नङा होमबा नोंथां औ जोङो बे जौखौ संनानै जों अमानोबो आदार होजाबाय एबा जों बेखौ फाननानै रांबो मोनो नङा होमबा थिग बेबायदिनो गुबुन हारिनिफोराबो दानिया जौ सङो न'आव आरो बेखौ अमानोबो आदार होयो आरो फानोबो आरो। बिदिनो ओ जोंनि बर' आइजोफोरा गोदोनिफ्रायनो माने बिदिनो दाउ अमा फिसिनानै जिउ खुंबोगासिनो नङा होमबा नोंथां औ जोङो दाउ मासे फिसिब्लाबो जों बेखौ फिसा जायो जों बिनिफ्राम फाननानै गोबां रां मोनो बिदिनो दाउनि दामफोराबो सेरसेयावनो थामौ ब्रैजौ
औ औ नंगौ नंगौ
बिदिनो जोङो बे दाउफोरनि बिदैफोरखौ फाननानैबो गोबां फैसा मोनो नङा हबा नोंथां औ जों अमा फिसिनो थाखाय जोंनो अफ्रिनिबो गोनांथि जायो एबा गुन्दैनिबो गोनांथि जायो। जोंनियाव जेब्ला बिदिनो गुन्दैफोर बायनो फैसा गैयाब्लाबो जोङो बे दुब्लि एबा फोथारनिफ्राय जों थास' गोसोमखौ हाना लानानै जों बेखौ रुनानैबो होयो आरो अमानो अमानो जिखौबो होनो हायो जों बिदिनो बे लाव सेव लावफोरखौबो जोङो होनो हायो पानि लाव माने रुनानै होनो हायो आरो।
औ औ।
थिग बेबायदिनो औ। थिग बेबायदिनो जों मोसौखौ फिसिनानैबो जों गोबां रां आरजिनाय जों बेखौ फेदेरनानै फाननो हायो आरो जों बांसिन गोनो दा मोखौ गायखौ बांसिन फिसिनाय नुयो मानोना। जों बेनिफ्राय गाइखेरबो मोनो आरो गाइखेरखौ फाननानै गोबां रां मोनो नङा होमबा नों थां जों बे मोसौनि गाइखेरनिफ्रायनो गाइखेर दाखा एबा पनिर इफोरखौ बानायनो हायो आरो औ थिग बेबायदिनो मोसौ बोरमा फिसिनो थाखायथ' जोंनिया बिदि खस्थ'नि गां गोनां जाया खस्थ' जाया बेखौ जोङो दुब्लि बा फोथाराव जेनेबा हैबानो बिसोर गांसो जानानैनो थांना थायो नङा होनबा नोंथां जोंनियाथ' दा दैज्लाङाव एसे खस्थ' जायो नङा होमबा नोंथां मोसौ बोरमाखौ फिसिनो थिग बिदिनो खायसेया बिदिनो फारामनि दाउ फिसियो आरो फारामनि दाउ फिसियो दाउबो बेनिफ्राय जों बा दाउदैफोरखौ बेनि दाउदै खौ जोङो फानो आरो बांसिनानो आरो बे फारामनि दाउ फिसिनो लाबोनायाव जोङो बे फारामनि दाउआ फिसा फिसाखौ जोङो गिबियावनो बे खोमसि जायागा एबा न सिङाव दोनो आरो बिदि दोननानै बेयाव बे बे लाइट गोजा जोंनायखौ माने जों
औ। औ नंगौ। औ।